नोंथां मोजाङैनो दं ना?
जाङैनो दङ।
अ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
ओं।
ना नै बायहेरायाव। बाहेर बार जागासिनो।
ए ए आंबो नै बाहेरायावनो दङ। गरम जे बोथोरा इनि खायनो बाहारावनो जेरना दङ बार बारगासि
बार बारदो औ गरमाबो बाराद्राय थार जादो ना।
उम ग'रमा बाफ बुंनोनो नांला आरो।
दिनै बिराद गोसा जादों सान्दुंआ। उम। दा होमबा नोंथांङो खबरा आं बिदिनो खबर लानो होनना हरदो आरो।
ओ ओ ओ।
दा नोंथांखो आरो गोबावजोंसो लोगो मोनो नालाय दा नोंथांनि बागै एसे मि लुबैदो आरो आं।
आंनि बागै।
मिथिनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हो मानि बागै मिथिनो लुगैदों आंनि बागैलाय?
दा नोंथाङा मा खालामना थानो मोजां मोनो?
ओ ओ ओ ओ थिग दङ थिग दङ ओ ओरैनोथ' आं नामखौ मिथिखायोना आं नामखौथ' राजु बसुमतारी बुङो। थ' आङो दाथ' लेखा फरायनायाबो गैला नालाय जोब्बाय नालाय सिगां लेखा फरायनाय टाइमाव बांसिन हबिसफोर थायोमोन दा हबिस फोरा इसे कम जाबाय आरो
औ
औ इसे बैसोबो जबाय नालाय। इसे बानायबो नाङो नांलाय लाङो सिगां इस से फरायनाय टाइमाव लोगोफोर बांसि फिन लोगो मोननाय जायोमोन। लोगोफोरजों बांसि रायज्लायनाय जायोमोन। खोथा बाथ्रा बांसिन ओं खारोमोन। दा आरो सिरि सिरि जारलां जोबायना बिद बिदिनो लोगोफोरा गावस्रा लांबाय बेनिखायनो दा मान नै आं न'आवनो थाथ'गासिनो। माने ओरैनो मोजां खामानि नागिरगासिनो माबाफ फोर मोनोब्ला मावो। गोन आरो। दा ओरैनो खामानि बावै बुङोबा आङो दा ओरैनो दंथ'यो।
आदसा।
ओ आरो हबिसफोरखौ बुङोबा बिदिनोसै आरो मबेलाथ' थाखागोन। मबेलखौ नायनो मोजां मोनो ओं बिदिनो सम सम मेथाइ खोनासंनो रोजाबनो मोजां मोनो। बिदिनो आरो मबेलफोरावबो मालाब बा मालाबा रिल्स बानायला बायो आङो। औ औ। उम थ बाकि आंनिखौथ' ओ हा हा? माबा बुंदोमोन नों थाङा
अ नोंथाङा ससियेल मिडियावबो ससियेल मिडियायावबो नोंथाङा नांथाबो होमबा?
ससियेल मिडियायावबो एसे नांथाबो होनजायो आरो एफाबां गिदिरजा नङा आरो एथबां गिदिर नङा दासो माने नांथाबगासि नो आरो
नोंथाङा मा भ्लगफोरबो भिडिअ फोरबो होयो नामा ससेल मिडियाआव।
ओहो होओ हो हो। माने सिगां कलेज टाइमाव होयोमोन खिन्थु आंना बे माबाखौ इउटुब दङमोन आरो आंनि इउटुबखौ सोरबा माने बेन्द खालामबाय। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो मा माबानो हायासै आङो ओमफ्राय गारना दोनखाबाय आरो ओमफ्राय दा अनलि फेसबुकल' सालायो।
हेलौ।
ससियेल मिडिया औ फेसबुक औ।
एथ'बां माने फल'वार्सफोरबो गैया आरो ओरैनो भिदिअ बानायला बायो माबा बुंदों हेलौ मोजां खोनायासै नोंथां नोंथांनिखौ।
खोनादोंना?
हेलौ।
नोंथां नेट
मा माबा ओ माबा बुंदोंमोन?
अ नेट नेटनि प्रब्लेमनि बागै बुंदोंमोन आं नेट स्ल' खोमा बेखायनो बाथ बाथ्राया थाबथा
ओ ओरैनोथ' आंनिखौ सोंबाय। नोंथाङालाय माथो खालामो नों? थांनिबो एसे सिनायखि होदो।
औ नोंथां आंनि नामाथ' आरो मिथिखाबाय बिदिनो दैथुन बर'।
ओ ओं।
गामिखौ गुलि गामि बाख क्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं। ओमफ्राय आरो फरायनाया आरो दा बिदिनो बि ए ग्रेजुवेट खालामनानै दंथ'यो आरो दा। आखाइयाव जेबो बिदि औ दोनबाय दोनबाय नोंथां दा बिदिनो सरखारि साख्रिफोरनि फारसे एसे नाजाथाबगासिनो नागिरगासिनो दासि दासि बो एसेबो आखायाव गोलैयाखै आरो सोर
ओ मायाव बांसिन इन्टारेस्ट
दाथ' दिफेन्सआव बो दं दंनायालाय औ ओमफ्राय बिदिनो एसे सिभिल टाइप फोरावबो मोजां आरो
ओ ओ ओरैनो हबिसफोर दा
ओं ओमफ्राय हबिसफोरा ओरैनो
हेलौ खोनादोंना
थां औ आं नोंनिखौ खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ
हेलौ
खोनादो
खोनाबाय
ओं ओं खोनादों नों थां बुंलाय ओहो आं होनदों नोंथांनि हेबिटसफोरा मा मा होननानै
दासो खोनादों नोंथां आंनि हेबिटसआ थ बिदिनो ओरैनोथ दाथ आरो मबाइल थाखाबाय आखाइयाव मबाइल थो थ' नाय खाबाय मोनसेबो बेथ कमनखा ओमफ्राय आरो बिदिनो एसे खेलाफोर गेलेनो फुटबलफोर एसे गेलेनो इन्टारेस दं आरो
ओ ओ
फुटबलनि टाइमाव फुटबल क्रिकेट क्रिकेटनि टाइमाव क्रिकेट आरो गोजां बोथोराबाथाय ओरैनो सेंग्रा लोगोफोरजों बिदिनो क्रिक
ओ ओ
ओमफ्राय दाथ' आरो अखा बोथोर फैबाय फुटबल फुटबलखौ दा गेलेहैगासिनो आरो
ओ ओ ओ
दाथ थ मोनाखै नालाय बेखायनो गेजेर गेजेर एसे हाजिराफोरबो मावलाङो आरो
ओ ओ मोज मोजाङानो मावनांगौ देहाफोरा फिट थायो
ओं
ओह ओहोम
हम
ओमफ्राय नोंथाङा माखा
ओ दा ओरैनो जि जिरनानै दङ आङो
औ
ओं ओंखाम जाथ जाथवाखै माने जानो रेडि खालामगासिनो योनै जानाय लिंहरगासिनो दसे थानानै जानोसै आरो
मोनायाव
ओ बिदिनो मालाबा लेट जायो माबलाबा थाबबो जायो आरो मेक्सिमान बांसिन दसथा बाजियाव जायो आरो
औ दाथ' जाथ'वाखै नोंथां जोंहा गरमबाथाय गरम बोथोरबाथाय थाब जाजायानो गरमबो दे खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ
औ माबा होनदोंमोन?
अ नोंथां गरमबाथाय जोंना थाब जाजायानो होनदो
अ अ अ
गरमनि थाखायनो
नामा संनाय खावनाय
संनाया संखांबाय अब्लाबो जानाया जाथ' आरो थाब ओरैनो इ जिरायलायनानै थाबाय थायो सोरबा मबाइलायबाय सोरबा बिदिनो माबाय
दंमोनलाय नोंथाङा
जोंहा आब' सानै दंमोन हाबा जाबाय ओमफ्राय आं ओमफ्राय आरो बिमा दं आरो
ओ दाथ' होमबा नों हारसिंससो ना?
औ हारसिं।
मोजाङानो दे ओ जोंहानाबो जोंहानाबो माने आब' सासे दङमोन। आब'आबो हाबा जाबाय ओमफ्राय आं बो दा हारसिंयानो होनजायो आइ आफ
औ औ थिगानो। औ फिसाला सासेल'। खान्थाला माइबो गायोना आबाद मावो।
ओ ओ। ओं ओं गायो। उ गायाबाथाय मोन होननाय बायदि। माथो गायो औ औ बेसे बायना जानो न'आवनो हा हु दङ एसे मावनानै जा एसे खस्थ'। खामानि मावना जानाया मोजां आरो।
मोजां देहाफ्राबो एसे खामानि दामानि मावबा थायो फिट फाट थायो आरो।
नोंसालाय?
जोंहाबो बिदिनो नोंथां मावो।
ओम।
बारा गैया एसे जानो आन्था बिगाब्रै बिगाब्रै ओम।
जायो।
जायो जानायालाय। नोंथांमोनालाय खै बिगा?
गायनाय हाया बार' बिगासो दं आरो। गायनाय गायजानाय हाया माइ गायजानाय हाया बार' बिघा दङ।
ओमफ्राय। बारि बागान गेदेर।
बारि बागाना एथ'बां गिदिर नङा फिसासो। न' जिं जिंल' बारि। बारा गैया जोंहा।
औ गय गयबागान दं?
गय बागानाबो इदिनो फिससो गैयानो होनजायो। नोय बेफोरबायदि बारियाव
औ औ। नोंथांमोनथिं माबायदि ओरैनो जोंहा जोंहानाबो दासो एसे एसे। माबादो थायदो। थवाखै आरो गासिबो ओरैनो सिगां गायनाया थाहैबाय ओमफ्राय दा गाज्ला गाज्ला जानानै दं माने थायहां थायहांहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मा दा गाय होलांबाय नामा?
गायनायाथ' गायाखै दामाने बिदिनो दुब्लिफोराव माने खारायगासिनो आरो दुब्लिफोरखौ। खौ खोथिया आरि फोनानै दोन बाय रेडि खालामना दोनबाय।
उम जोंथिंहले सोरबा सोरबा गायबायानो।
जां उम दे ना बिदिब्ला नोंथां आं एसे खाजा जाना लाग्रोनिसै बिनि उनाव ओं ओं ओं दे।